औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों मा खालामदो नोंथां?
औ खोनादों
अ नोंथाङा मा खालामदों?
अ आं नै ओ दसे जिरायग्लांनानै दङ। नोंथाङा आरो मा खालामदों? औ ओंखाम जाबायना नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां नोंथांजों आं फंसे खोथा राय सावरायनो होननासो हरदो हर नाय जादोंमोन फनखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना? ओ जोङो औवाजों मा मा आइजें बानायना हायो।
ओ जोङो औवाजों बेबायदिनो ओ जेखाइ खबाइ बिदिनो सेन बेबायदि जोङो बान बानायनो हायो नाफोर सानानै जानो थाखाय। आरो माबाफोर सोमबावोबा सोमबावनो हागोन नोंथाङा। खोनादोंना नों
औवाजों मा औवाजों मा मा ओ आइजों बानायनो हा यो बेखौ सोंदो आरो जेखाइखौ माबायदि बानायो बेखौ बुंदो नोंथाङा।
ओ जेखाइखौ ओरैबायदि बानायनाय जायो ओ औवाखौ दानना लाबोनानै बेबायदिनो ओ दानखावनानै न'आव लाबोनानै दानखावना आरो बिदिनो ओ औवाखौ फिसा फिसा सैना लानानै ओ जेखाइखौ इदिनो बनायनाय जायो आरो नोंथां। उम हेबनानै उम आरो खबायखोबो बेबायदिनो औवा '- खो बिदि दानना लाबोनानै बेबायदिनो न'आव लाबोना बिदिनो हेबनाय जायो आरो उम आरो औवा होनोब्ला जों बेबायदिनो ओ गोबां मोनबावनो हायो ओ
बेबायदिनो जोङो औवाजों एम एम हारिबो बनायनो हायो आरो औवाया जोंनो ओ जानो थाखाय बिदि मैगंबो होयो आरो ना। ओ औवानि मेवा औवा मेवा बे मेवाखौहाय जोङो मैगंबो मोनजायो आरो बेबायदिनो औवा गोदोनि ओ दिनफोराव आबै आबौनि दिनफोराव बेबायदिनो ओ थेमसि बाथामनि न' हारि गैया मोन बेबायदिनो ओ औवाखौ दानना लाबोनानै गावनि न'नि बारिआव दान लाबोनानै बेबायदिनो ओ औवानि न' बानायनाय जायोमोन आरो औवानि न' बानायनानै बेबायदिनो थानाय जायोमोन आरो बेबायदिनो औवा होनोब्ला जों मिथिखावो औवाखौहाय बेबायदिनो ओ मैगं हारि बैसां बनायनायावबो बिदिनो बायनाय जायो औवाखौहाय आरो बेबायदिनो ओ औवा गोरानफोरखौ जोङो बेबायदि मैगं थाइगं संना- संनानै जानो थाखाय बिदि बन गैयाबा जों ङो बेखौहाय जोङो बाहायनाय जायो आरो। आरो नोंथाङा माबाफोर सोंबावनोबा सोंथि सोंबावनोबा सोंबावनो हागोन
नोंथ' गोबां नोंनि बुंनायाबो ओ सैथो औ ओ जोङो सेनखौ माबायदि बाहाय ओ बानायो बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथां
सेनखौ सेनखौ ओ सेनखौबो बेबायदिनो बानायो ओ जोंनि बेबायदि न'आव थ' थानाय औवाफोरखौ बेबायदि लाबोनानै ओ न'आवहाय जोङो बे सेनखौ हेबनो हायो ओ सेनखौ ओरैबायदि ओ गन फिसा फिसा सैनानै ओ बे जेखाय खबाइनि बायदि नङा बिनि सेननि आ बेलेग रोखोमनि जायो बिदि गन ओ माहाय लदा लदा फिसा फिसा खालामामनानै बे सेनखौ हेबनाय जायो आरो नोंथां उम आरो नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो उम आरो औ औ औ फोरमायनो हागोन हागोन दे नोंथां
जोङो ओ औवा औवाखौ जोङो मा मा बानायनो हायो बेखौ एसे फोरमायना होनोसै आं नों थां जोङो औ जोङो जोङो बिस्कुट बानायनो हायो आरो जोङो औ औवा रायदों औवाखौ जोङो मुराबो बानायनो हायो आरो सियार बानायनो हायो ओ जोंनि ज'नाय सफा बे जेखाय ओमफ्राय ओ बिदिनो
औ उम उम
बानायनानै लानो हायो
औ
ओ जोंङो
औ